ओं मा खबरब्रा? हा औ मा खबर ओं ओं ओं बुं दे।
शिब सागराव थांनांगौमोन ना एबार।
गोबां नायनोला जागा दङ ना बेयाव। नायनो लागा जागा दोङो ना थांगोन। बेयाव दोङो जोंना साबबासो लोगो लाना थांसै नामा।
थांजायो गारलानो
उम।
थांनायाब्रा।
नायनोलागा बुस्थु दोङोना बेयाव ।
रंघर कारेंघर मायबा मायबि। फोदो फोनाया ओरैनो।
खै बिगासो बोखो। आंबो फोबाय।
ओ दो पन्सास बिगासोनि। पनसास बिगासोनि फोदो।
दसबिगा
बापपारे एमान बुजा।
हा।
मान बुजा।
खोनायाखै।
खोनायाखै।
ओ मा होनदोमोन बुंफिनलाय।
अह शिबसागराव मा मा नायगोन इखोनो लायरायनोसैनामा बाहाय।
औ। शिबसागरनिफ्राय लै।
दे जागानि नामफोरखो बुंलाय।
अ' गयावबो थांनांगोन गवायाव थांनांगोनआरो गवायाव।
अह गवाथांब जों ट्रेनजोसो थांनांगोन ट्रेन नङाबा
उम।
दाथ माखालामनो।
दोङो ओरैनो जनानै।
माइ साय गायनो जाद
जाथवाखै जाथनाया बरतमान नोरसोरनिया जायाखय?
ओह नेतमोनाखै नामालै मा ओह आह खोनाबायथादो।
हो?
मोन्दों मोजाहैनो नोंनियालाय?
अह हासो फिसियाखय नोंआरो एबार?
नांगौबा आंनाव लांफै बायनानै
बेसां दों बाय मारगोनथ आं
दोङो आंनाव पन्सास लाखसो
अबो सला हाय
अ ओरैनो मा खालामदों नों?
बसु गौया मोसौ गाय
मोसौ औ म दंमोन दंनाया बेबो आदिसोब्रा
गाइखेर ओंखार गोनना ओंखारा?
गायखेर ओंखारनो जायाखैलि फिसा खोनो होआ खैदाबो
अ गाइखेर ओंखानो जाब खिथालाय आंनो
नोंलाय
अ गायखेर बायगोमोन लै आं
जागोने खै लिटारसो बायनब्रा नोंलाय?
मोनबाथ नांगो खानसेयाव दुइ आरा लिटारसो
अंगौ नामा जागोन दे मोसौआव जारसि सोना लांनो हागोन फ्रा
अ जारसियाव थाबाय बुजायान तिन लिटार सारि लिटारसो मोनबा आंखौ
औओ लांनो हागोन दे
दे होमबा खबर होबानो जाबाय
औ औ
ओरैनो दाखौ खबरफोरा मोजां ना?
मोजां मोजाङा
साख्रि थाखाख्रि एप्लाइ खालामथवाखै नामा
खाम खाम दलै मा जाखोबा दा रिजालथ होथ'आखैनो र'
अ इन्टारभिउखौमाय नामा दससेनो
होदोंमोन बाद जे आवनो गिलदोंनो सा
आंना होनो जाथ'आखैलै। होनोजाथवाखैलै आंना खामनासो दोनथदो र आंना एस सि सि नि एस सि सि नोंलाय?
आ ना बि एस एफ निसोलै
बा आसोला बि एस एफ आव
नंगौ नामा।
उम कामनद कामानद सामद एप्लाय खामना दोननांगोन र।
कामनद एखोनोथ ऐ बहुद गोबावनि उनावसो फायोना बेफोरबो पास बोसोर गाहाम लायोब्रा। फाग्लासोखा
उम उम उम।
मा? मा? हेलौ हेलौ।
अह।
मोजां खोनायाखैलै मा बुंदो
बाय गोजानाव थांनाय
अह दोङोदे आं गोजानावनो।
थारमाने मुथिबा मुथिबा थां नेट मोननाय जागाथि।
अह दे बुं उम उम।
दानाव खोथिया
अह
अह माला थांनांगो लेंह बानो जाबाय।
खोथिया फुनो फायनांगोमोन जानाव।
अह थांजायो माला थांनांगो।
हो।
हाजिरा फुयोना थिका फुयोब्रा नोंसोरलाय
है जोंना जि मोनो इनो जायो।
नंगौ नो होमबा हाजिराखोनस
अ
फुनोजाबा खबर हनसै आं
अ खबर हरबानो जाबाय उम
उम
ओइ नोंथां हांसो जानांगोमोन ना हांसो
हांसो बु नंमारगौथ हांसो जानोथ' नांगौ मोन खुमब्रा नांगौमोन ना
खुमब्रा दंङ नोंसानाव?
खुमब्रा दंनाया दंमोन
ओमफ्राय
नायफिन नांगोन र औ
खबर होबानो जाबाय ओरैनो मा खबर
मोजां हांसो फिसा बायनो गोनां जाना दंमोनलै नोंनिया जरा बेसांब्रा हांसोआलाय?
आंबो जायोमोन हो
हांसो जरा बेसांब्रा नोंनालाय हांसोखौ हांसोखौ होनदो ब्रा जरा बेसां?
आया।
जरा ओरैनो दुइस' लायो।
दुइस' बा एफा दाम।
फाग्ला बेलेगा आरायस' लायोब्रा आंना दुइस'लसो।
नोंगो नामा?
औ।
अब्लालाय टस जरासे दस पनद्रज जरासे नांगौलै।
अह। खबर होबानो जाबाय। माला नांगो?
माला माने देरब्लानो नांगौमोन आंनो।
देरनायाथ' देरबाय ओमबा गाबोन सबनियाफोरनो लांफैदो।
नंगौ नामा?
अह।
थांमारसै ओमबा आं।
अह।
आंनिखौ पनसास थाखासो खम लाब्रा। हिसाबै।
खम लानो हायालै। बिसथाखासो लानो हागोन।
औ नंगो नामा अह लाजायो ओमबा। हांसोयानो बेमार फैबाय थादोंना इ-बिनिखायनो लानो बादों आं नङाबा थ'
अह। न'आवनो दोङोलै अह न'आव दोङो अह न'आवनो थायो दं। म थांनो? अह।
दा मा खालामदों?
आं दोङो ओरैनो साफोराव जना दोङो।
नोंगो नामा?
उम
आरो मोनलै
मा?
बिफां फांसे
मा नांगो जादो ह
दंफां-दंफां
मा दंफां
बिराद दांनोब्रा बिलाय
उम मानो नांगो नोंनोलाय मानो नांगौ जादोंमोन?
गोनां जाना दंमोन।
अह
गाम्बारि बिफांनि दं
उह दे होमबा गोजोनथों नोंथां दे दे